हेलौ औ नोंथां औ खोनागासिनो दङ
मा खालामगासिनो दं नोंथाङा
ओरैनो दङ जिरायनानै ओरैनो नोंथाङालाय मा खालामदों
आंबो दङ ओरैनो जिरायनानैनो
औ
ओम‌ नोंथाङा ङा जुदि फ्रिब्ला मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोन नामा?
औ आं फ्रियैनो दङ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ औ ओम होमब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला जोङो बर'फोरनि जिथु औवानि बाहायनाय बेनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां
सावरायनो हागोन नोंथां औ
औ बिदिब्ला एसे फोरमायनो हागोन नोंथाङा औवानि सोमोन्दै औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै
जोंहा ओरैनो गुवारै बुङोब्लाथ' ओ बर' बर'फोरनि जा खामानि दामानि बेफोरो औवानि अन अनगायै बुंजायो जोङो बे बिदिनो जों गोबां खामानियावनो औवाखौ बाहायनाय जायो आरो।
औ औ
औ
जेरै- ओ हौवाखौ जोङो न' बां लुनायाव बाहायो नङा होमबा गोदोथ' जोंना सिमेन्ट अन्थाइ बाला बेफोरबायदिनि न'खौ नुनोनो थाङामोन जिहेथु औवानिनो बानायोमोन न'खौ जोंहा औ आरो जोंना बर'फोरना गोदोनि आंगो धोरोम होनोब्ला बाथौ धोरोम नङा होमबा
औ नंगौ औ
द बे बाथौ धोरोमनि जिहेथु बाथौ दुमनाय बेयावबो थसेल' औवाजोंनो दुमो बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो मोनथिबोदों बा दाबो बिदिनो दुमो नङा होमबा बाथौखौहाय औवाजोंनो दुमनाय जायो आरो गोबां माने जोंनि थांनानै थानायाव माने जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम जोङो औवानि बाहायनायखौनो नुबोगासिनो दङ। आ रो जोंनाव औवानि गोनांथिबो जानानै थाङो आरो जोंनि संसार जानायाव माने गोबां औवानि जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेनेबा बुंनो थाङोब्ला माने जोनोमनि समाव जोङो गोदो बर'फ्राथ' बिदिनो मेडिकेल बा हस पिटेल बिदिफोराव लांनाय जायामोन नङा होमबा गथ' जोनोम होनो। इदिनो औ बे समाव माने औवानि जिहेथु थेवल होनो नङा होमबा बे थेवोलजोंनो गथ'नि बे जि नारि बेखौ हानाय जायोमोन गोदोनि समाव। जेनेबा बेजों जोंना सेफ बो जाया बेयो जेबो माने माबा जायामोन आरो मोजां जिहेथु औवा जोंनो हास'नाय जायोमोन नारिखौ बेनि उनाव थैनाय औ थैनाय जि समावबो जेनेबा जोङो गोथैखौ बाननानै ओ हा गोथै हाखरसिम लांनो थाखायबो औवानिनो गोनांथि जायो नङा होमबा?
औ नोंगौ।
औ औ आरो जोंनि न'खरनि जि बाउणडारि जि बेयावहाय जोङो दाउ अमा बा बिदिनो मोसौफोर बोरमाफोर हाबनो हायैनि थाखाय जोङो बेरा होनाय जायो बे बेराखौबो जोङो गोदो औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन दानि बायदिथ' सिमेट अन्थाइ गैयामोन नालाय वालफोर बेफोरबायदि होनाय जायामोन गोदो माने बेराफोरखौहाय बिदिनो औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन। बेफोरखौनो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बुंनो थाङोब्ला
ओ बेनि अनगायैबो जोंहा आ गोबां मुवा बेसादफोरखौनो औवाजों बानायनाय जायो जोंनो सान फ्रोमबोनि जिउआव गोनां जानाय मुवा बेसाद बेफोरखौबो जों औवानि औवाजोंनो बानायनाय जायो। ओ जेरै जोङो मोननो हायो खादा, संग्राय, सान्द्रि। ओ बेफोरबायदिनो ओ जोंहा आरोबाव दङ बर'नि गाहाय मोनसे आगजु ओ जायखौ जोङो बुङो जेखाइ जायजों ना गुरनाय जायो बेखौबो जों औवाजोंनो बानायनाय जायो एबा हेबनाय जायो। बेबायदिखौ नुयो आरो।
औ आरो जोंना आबाद मावनाय नङा होमबा? आबाद मावनायावबो जोङो औवानि बाहायथिखौ नुनो मोनो जेनेबा गोदोथ' मोसौजोंसो हालौनाय जायोमोन नालाय दासो जेनेबा ट्रेक्टरफोरजों हालौवनाय गोदो बे मोसौजों हालौनाय समावहाय जोङो मोसौखौ होनो थाखाय जिहेथु लाव थि नांगौमोन। बे लावथिखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो अ जेब्ला हाया मोनो अब्ला खौ मै होयो नङा होमबा। बे मैखौबो जोङो औ औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो ओ मा होनो बेखौ जुंगाल ना मा होनोमोन बेबो औवाजों
औ नंगौ औ।
औ आरो दांगुर मैखौ जिहेथु बोनो थाखाय दांगुर नांगौ नङा होमबा बे दांगुरखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन बिदिनो गोबां आरोना नोंथां आरो जेनेबा जोंनि हारिमुनि बिथिङाव नायनो थाङोब्लाबो जोङो औवाजों बानायनाय गोबां जोंनि दामजुफोर मोननो थाङो जेनेबा सिफुं सिफुंखौबो जोङो औवाजोंनो बानायो आरो
औ नोंगौ।
बर'फोर जे बैसागु रंजानायाव जोङो मोनसे बाहायो थरखा। ओरैनो गरखाबो होननानै बुङो बेखौ गरखा बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायो आरो मोनसे जिहेथु जोंनि ओ दंबावो गंगोना। जायखौ जोङो जि आइ टेकबो मोननो हालायबाय नङा होमबा? औ। बेखौ जोङो औवाजोंनो बानायो बेखौबो। बिदिनो आरो जोंनि सामफ्रामबो न'खराव संनाय खावनायाव बाहायनाय हिसाबै जोङो बे ओंख्रि साग्रा मोनसे बाहायो नङा होमबा? सागं
औ सागं औ।
खौबो जोङो औवाजों औ औ औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो ओंखाम एरननो थाखाय बिदिनो खादौ बाहायो बेफोरबो जोंना औवानिनो। आरो गोबां आरोना नोंथां बिदिनो ना हमनायाव जोङो सेन जेखाइ खबाइ आरो मा मा दंबावो ना हमनायाव ओरैनो बाहायनाय बेबादि ख'खा औ ख'खा आरो बिदिनो सिलिबो होनो मोन गोन दाथ' नुनोनो थांला बेफोरखौ बेफोरखौबो माने औवाजोंनो बानायनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां बिदिनो गोब गोबां खामानियावनो जोंना बर'फ जा औवाखौ बाहायो जि दानायफोरावबो जोंनो औवानि गोनांथि जायो जोङो जि दानो औ जि दानायावबो गोबां औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनो जेनेबा गनसा गनसिखौ लानानै बा जोङो ओ मा होनो बेखौ नो खननायावबो गोदो औवानि हासुंखौनो बाहायोमोन। गोबां बिदिनो औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो आरो जेनेबा बिदिनो न'नि सिला फोर सिबनो थाखायबो जोङो हासिबफोर बानायोमोन औवानिनो।
औ
बिदि औ आरो जोङो लेखा बहि जिहेथु फरायनो मोनदों लिरबोनो मोन्दों बे बेखौबो जोङो ओ औवानिफ्रायनो बानायो होननाय खोनानो मोन्दों आरो ना नों नाथाय नुफेरनाय जायाखै औ औ आरो नोंथाङा आरो नोंथांमोनहानि बिदिनो न'खराव बाहायनाय औवानि मा मा मुवा बेसाद दं बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ हागोन फोरमायनो हागोन ओ जों इसान दानायनि बेलायावबो गोबां बेबायदिनो दंबावो नोंथांनियाव थालांदों माखासे ओ जेरैबायदि ओ गनसा दङ बा लेब दङ आरो बिदिनो गरखा ओ बालेब ना माबो होननायमोन मोनसे बेबो दङ ओ जायजों जोङो ओ जि आगर बानायनो थाखाय खुन्दुंफोरखौ एरख' मोनसेनिफ्राय मोनसे एरखांनाय जायो बेखौ बालेब बुंनाय जायोमोन
औ आरो
बिदिनो औ
फुथुल फुथुल होननायबो बाहायोमोन ना जि दानायाव बेखौबोथ' जोङो औवाजों बानायनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
उम आरो फोरमायबावनो हागोन दे नोंथां थालांनायफोरखौ
ओ बुंनो थाङोब्ला नोंथां बेबायदिनो गोबां गोबां समाव ओ गोबां औवानि आगजु बेफोरखौ जों बाहायबोनायखौ जोंनि बर' समाजाव नुबोदों आरो
औ औ
बिनि अनगायैबो दङ जोंहा
ओ जायफोरखौ नोंथाङानो गोबां बुंलांखाबाय ओ बेबायदिनो जोंहा दङ ओ दाउ गन्द्रा ओ मोसौ गलि बे फोर लुनायावबो जोङो औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनोम मोन।
दा नाथाय गोदोनि बायदि दा औवानि बे बांद्राय बाहायथिखौ नुनो मोनला आरो ना नोंथां दा।
औ नंगौ।
दा जेनेबा गोदो न' लुनायफोराव खुन्थाफोराव औवाखौनो औवा बुरखाफोर खौनो बाहायोमोन नाथाय दानि जुगावथ' औवानि न'फोरखौनो बारा नुनो थांलिया दा। थ' सिमेन्ट अन्थाइ बेफोरनि सोर न' बानायनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरनो
बेबायदिनो प्लास्टिक लहा सिमेन्ट बेफोरखौ बाहायनाय जाबाय आरो आथिखालाव।
औ। दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा?
औ नोंथां नंगौ।
औ गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों रायलायनानै। बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन दोनथ'नोसै गोजोन्थों नोंथां।
दे ओं दे।